खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ गोजोन सानजौफु समनि गाहाम। बुंलायनायखौ आं नोंथांनो बावहरग्रोबाय। ओ। आं सानो जे नोंथांनि देहा सोलेरा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ।
औ।
आरो दिनै बोथोरा जोबोर गरम नोंथाङा गावनि एसे देहाखौ जोथोन ला दैफोरखौ एसे लों मानो होनब्ला जोंनि देहाया दिहाइद्रेसन जानाङा मानो होनबा गलोम बोथोर जोंनि देहाया गोग्गो थाब्लासो जोङो मोजाङै थानो हागोन आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै आं दिनै नोंथांखौ कल खालामदों। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन हागोन।
औ आं दा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै आङो सावरायनो हरदों। बिथाङा बै जा गोदोनि रायजो जानाय बा दा रायजो जानाय। बैयाव सिगांसि गोदो माबायदि जोङो रायजो जाबोदोंमोन बै गोदो रायजो जाबोनायनिफ्राय दिनैहाय माबायदि जोङो रायजो जायो बेनि सायाव नोंथाङा आंनो अननानै एसे साव सावरायनो हागो ना नोंथांजों
हागोन हागोन नोंथां। आंबो नोंथांनिसिम सानजौफु समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय।
औ नोंथां
गोदो आरो दानि रायजो जानायाव गोबां फारागथि
औ औ नोंथां।
गोदोनि रायजो जानाया जोङो गोदोनि रायजो जानाय आरो दानि रायजोनि जोबो फारागथि गोदो ओ जोङो गावनो गावनो ओ नांगौ बुस्थुखौ जाय नांगौ जिराद मुवा बेसाद आदार बेफोरखौ जोङो ओ गावनो बानायना जाय जेनेबा माइ गायनाय ओ बेबायदि ओ मेगं थाइगं बेफोरखौ जोङो गावनि हायावनो गाव बानायना जायो बेबायदि। जों गोबां रायजो जाबोनो मोन्दों आरो गावजों अनलायनाया जोबोद दङमोन। गोदो बेबायदि ओ दोनैनि रायजो जामा थ' गोबां माने ओ सुबिदाबो नुहुरो। खायसेथिं फारसेथिं उसुबिदाबो नुहुरो बेबायदि दा गोदो ओ मुवा बेसादाव एसे खमसिन जोङो ओ नुबोयोमोन माने खमसिनाव जोङो मुवा बेसाद बायनो थांब्ला जों एसे खम बेसे सेनाव मोनोमोन।
औ
दोनैनि रायजो जानाय दाव जों नायनो थाङोब्ला
औ नोंथां।
गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। आरो दोनैनि रायजो जानाया माने गोबां सोलायबोनो हमदों। बे बायदि गोदो बर'फोरा ओ आबाद मावनानै ओ बेबायदिनो मुवा फसलफोरखौ माइ आबादफोरखौ गावनो खालामोमोन गावनो आबाद मावनानै बे बायदि बि रायजो जाबोदोंमोन। हाग्रा गुदुआव रायजो जाबोदोंमोन आजै आबौमोना बेबायदि दिनैनि दिनाव जा रायजो जानाय बे रायजो जानाया ओरैबायदि गोदोनिफ्राय आलदा जाबोनो हमबाय आरो।
औ नोंथां।
दामि दामि नोङो माने बेसेन गोसा गोसानि न' बां लुबाय।
औ।
बेसेन गोसानि नोङो गारि मथर बायदों। माने बेसेन गोसानि न' लुदों।
औ।
बेबायदि गोबां सोलायबोनो गोदोनि दिनाव बेबायदि जोंहा जेबो माने ओरै सुबिदा बा बेबायदि गैयामोन। जोबोर खममोन बेबायदि दा बे गोदोनि रायजो जो जानाय आरो दानि रायजो जानायनि सायाव
औ नोंथां।
ओ जा फारागथिखौ आं बुंबाय। बेनि सायावनो नों बिथाङा दाजाबदेरनानै फंनैसो माबाफोर आंनो फोरमायनो हाबावगोन ना?
औ नोंथां थारैनो। आं मानो हाया जानो ओ जोंहा ओ दिनैनि रायजो जानाय आरो गोदोनि राययो जानाय जोंहा गोबां माने सोमोन्दो दोंलायो आरो सोमोन्दो। माने गोबां फाराग थिखौ जों नुनो मोनबोबाय आरो जोंङा मा गोदोनि दिनावहाय जोंहा
औ
बर'फोरा जोंहा मामोन गोबां ओ दैमा सेर सेर हाजो सेर सेर जोङा मा रायजो जाबोदोंमोन। जोंहा जानो थाखाय जोंहा गोदो मामोन ओ नांगौबायदि जोङो माइरं गैयामोन। नांगौ बायदि जोङो मै गं मोनामोन। स' बैफोराव जोङो मा जायोमोन सिगां ओ जोङो। जिहे थु दैमा सेर सेर जौवेन सेर सेरोङो रायजो जाबोनाय नालाय। जोंहा दंफां आरिफोरनिफ्राय जोंहा फिथाइ सामथाइ जोङो। खानानै जोङो। बेफोरखौ जानानै जोङो फ्राय भागैनो जोङो रायजो जाबोनाय। खौ जों नुयोमोन आरो।
औ
गोदोनि दिनाव जोंहा दावबायनाय बा ओ माबा मोनसे लायनांगौ बा माबा मोनसे हैनांगौ। बैफोरावहाय जोङो सिगां गोदोहाय जोङो गोजान गोजान लामायाव जोङो थाबायनानै थांनांगौमोन। नाथाय दिनै मा जोंहा गोबां गिदिर गिदिर गारि फैबाय। गोबां मोजां मोजां लामा फै बाय स' बैफोर जों फारागखौ जों नुयो आरो। दानि रायजो जानाय आरो गोदोनि रायजो जानायाव। दा आ जोंहा गोदोनि रायजानायाव जोंहा मामोन गोबाङै जोंहा गासैबो मामोन जोङो फोथारफोराव जोङो खायसे नांगौ बायदि मैगं आरो फसलफोरखौ जोङो मा गावनो बा हासार नाङाबालानो जोङो फोनानै बा गाय नानै जोङो बेवहाय जोङो जानो
उम
नाथाय दिनै जोंहा मा दानि रायजो जानायाव जोंहा मा जाबाय जोंहा दिनै गिदिर गिदिर सहर जाबाय गिदिर गिदिर जोंहा गामि जाबाय जोङो मा सिगां गोदो जोङो हाजो सेर जौवेन सेर दैसा सेर सेराव जोङो रायजो जानाया जों दिनै मा जाखो जोंहा मोजां मोजां जायगा नागिर नानै जोंङो गोजौ गोजौ बिल्डं न' आरि लुनानै जोङो मा जोङो गोदोनि रायजो जानायनिफ्राय दा रायजो जानायखौ जों सोलायनायखौ जों नुयो आरो दा जेराव ओ गोदो आरो दा जोंहा गोबां सोलायनायखौ जेरै गोदो जोंहा गारि मथर गैयामोन दा नै दिनैनि दिनाव जोङो माबा मोनसे हान्थिनांगौआव जोंहा गारि दं बायदिसिना नांगौ बायदि जोंहा ट्रेनफोरजों जोङो दा हान्थिनो हायो बा जोङो गोजानाव थाब मोनैनि थाखाय जोङो ओ ओ मा होनो बिरखंजों बाहायनो हायो। नाथाय बैफोरखौ जों सिगां गोदो मा बैफोरखौ जों गोदोनि दिनावहाय माने ओ बाहायनो बा नुनो थाङामोन आरो। जेराव गोदो गोजान गोजान थांनो थाखाय जोंहा मा बाहायोमोन जोङो गराइ गारि बाहायोमोन मोसौ गारि बाहायोमोन मैसो गारि बाहायोमोन नाथाय दिनै दिनैनि दिनाव जोंहा मा बाहायो पेट्रल बाहायो पेट्रल गारि बाहायो डिजेल गारि बाहायो बेटारि बाहायो गोबां मा सोलायनायखौ जों नुबोबाय आरो। दा ओ गोदोनि दिनावहाय जोंहा नांगौ बादि बाहायनो थाखाय जोंहा रां गैयामोन आरो खम खम बेसेनाव जोङो नांगौ बायदि मुवा बेसेनखौ जोङो बायनानै बा जगायनानै जों लानो हायोमोन नाथाय दिनै मा जोंहा खम बेसेनाव जोङो दिनै खम जिनिस मोनो गोदो जोङो खम बेसेनाव जों खब बांद्राय जिनिस मोनोमोन नाथाय दिनै जोङो जेसेबांनो बुरजा ओ जिनिस बायगोन। बा जेसेबांनो बुरजा नोंनो नांगौ गोनांथि जागोन ओनो एगसेबांनो जोंनो रांनि गोनांथि जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा रांनि बेलायावबो जोंहा गोदो आरो दा गोबां फारागथि नुबोबाय गोदोनि दिनाव खम राङावनो जोंङो बायदिसि ना जों बेसेन खौ जोङो खम बेसेनाव मोनोमोन नाथाय दिनै जों खम बेसेनाव मोन-मोननो थांला आरो दिनै माबा मोनसे नांगौब्लाबो जोंनो गोबां रां होनानै जों गोबां रांखौ होनानै जोंङो नांगौ मुवाखो जों लानो हायो आरो दा बेनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायथि होबावनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन ।
औ।
नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय आं गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम।
औ।
गोदो जोङो ओ बै रायजो जानाय समाव।
औ नोथां।
बि रायजो जानाय सम। बेयो गोबां। फारागथि दङ ओ गोदो जोङो गासिबो। ओ। नोंथांनाव जुदि ओ आबाद मावोब्ला बे आबाद मावनायाव नोंथांङा जुदि खोथिया फुनो माइ गायनो। बे समाव माने ओ जोङो गोबां माने खामला हाजिरा नागिरामोन
औ
जोंङो ज' ज'यै मावलायोमोन गोदो औ नोंथांनो नांगौब्ला आं थागोन आंनो नांगौब्ला नोंथाङा बो बेबायदि लिंलायनानै मोनसे ओ गोरोब फैयोमोनना आगोल। दि ओ गोदोनि दिनाव अह बेबायदि गोदोनि रायजो जानाया बेबायदिमोन आरो
औ नोंथां औ
ओ नोंथांजों गोदोनि रायजो जानाय आरो दानि रायजो जानाय खौ रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां
आसा खालामबावोदि उन समफोराव आरो नों नोंथांनो बेबायदि सोंलुनि फिननायखौ होनो हागोन एबा नोंथांङा आंनो होनो हागोन खौ आं आसा खालामनानै दोनैनि जा रायलायनाय आयदा बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।
रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नोंथाङा जे गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो एसेब्लाबो होनानै जोङो दैनि जा सावरायनाय जा हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंदों ओ लोगोसेनो जोङो जाहाथे इयुननि समफोरावहाय बेनिख्रुइ बांसिनबाव मोजां मोजां जोङो टपिक लानानै जोङो सावरायबावगोन। ओ बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनैनि जों रायलायनायखौ आं बेखिनि आवनो लाखिबाय।
गोजोनथों गोजोन्थों